हेलौ आदा आद आदा
औ ओ गोजोन सानजौफु समनि फंबयनावा गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय ओ फंबायनियाव आं फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै ओ कलखौ हरनाय जादों
औ आदा
औ फंबाया ओ आंनो मोननैसो आंनि जि सोंलु बेनि फिनखौ होनो हागोन ना
औ औ आं जेब्लायबो नोंथांनो जेसे हायो हेफाजाब होनो आरो नोंथांनि सोंलुनि फिननायखौ होनो नाजागोन आदा
अ ओ दा सानदों मा ओ बे थालिर बिफां बे थालित थालिर बिफांनि सायाव ओ मा बायदि थालिर बिफांखौ गायो माबायदि बिबार ओं खारो माबाय दि बेखौ जोङो जायो आरो माबायदि जोङो बिख खौ ओ मा बानायो मा मा बानायो बेनि सायाव फंबाया फंनैस बे बुंनो हागोन ना
औ हागोन आदा हागोन आदाननि सबनि फिननायखौ होनायनि सिगाङावनो आङो आंनिफ्रायबो आदानिसिम सानजौफु समनि गाहाम हामग्लायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ औ
आदाया जानांगौ सानजौफुनि खाजाखौ ओ जाखांबाय जानांगौ
औ औ औ
औ औ
औ
बेनि बाहागोफ्रा बेखौ बुंनायाव आंहा दा नै बेखौनो बुंनो सानगोन आंङो जे गिबियावनो थालिर बिफां होननानै बुंङोब्लाथ' जों बयबो सिनायखायो। थालिर बिफां होननानै बुंङो। ब्ला जोंहा बे सरासनस्रा दंफां फोरनिफ्राय एसे आलादा जायो।
औ औ औ
औ बेनि जा दंफां बा बिफां बेनि जा मोदोम बे एसे आलादा गुबुन दंफांफोरनिस्राय
औ औ
औ अब्ला दा थालिर बिफां होननानै बुंङोब्ला ओ बे जा थालिर बिफां बिहा बेबायदि फिथाइ निफ्राय एबा बेगरनिफ्राय रज'नाय दंफां एबा बिफां नंङा बेयो।
औ औ
बेयो जाबाय मा फेंखा ओंखारबोयो आरो बेहा फुलि माखासे बिदिनो रोदानि जोहै बेयो फेंखा बोयै बोयैनो बेबायदि बिनि जा फोलेर एबा दंफांनि मासाया बांङो आरो माबाया बांङो आरो थालिर बिफांनि दा थालिर बिफांङा जेब्ला गिदिर जागोन बेयो जेब्ला फिथाइ थाइनो सम खम जागोन गिबियावनो बिबार बारो बे बिबारखौनो जोंङो मा होनो मैखुन होननानै बुंङो आरोखि थालिर मैखुम। बे जाबाय थालिरनि बिबार आरो बे बिबारखौनो जोङो मैखुन होननानै बुंङो। बे थालिर मैखुनखौथ' जोंङो माखासे मानि गुन गोनां ओ मा होनना बुंगोन खामानि मावो होननानै जों मोनथियो बेखौ जायोब्लाथाय बे थालिरनि जा मैखुन बेखौ जोंङो बिदिनो आलुजोंबो एवनानै जाजायो। आरो बिदिनो बिबार गोजा एबा मैखुन गोजा बिदिबो एवनानै जाजायो आरो आंबो मोनजादों जे ओ मा होनना बुंगोन बेखौ बुद होनानैहाय सयाबिन बायदिसिना होनानैहाय जोंङो एवनानै जायोबा बेनि जा गोथाव बेथ' गोथावनोखा लोगोसेनो ओ आंङो आबै आबौ आरो जोंनि आइ बाबामोननि फाय खोनाबोनाय बायदिब्ला बेखौ जायोब्ला मा जायो माखासे जोंहा जेब्ला गारायफोर जायो बेफोरनि जा दाखोन एबा बे दागो बेफोरो गैया जायो होननाय जों खोनायो आरोखि।औ औ आरो बिदिनो थालिर फिथाइ होननानै बुंङोबथ' जोंहा बेखौ जोंङो फोरबोफोरावबो फालियो फुजा बायदिसिनायावों बाउओ आरो जानाय हिसाबैबो जों गोबां बाहायो बेखौ आरो बिदिनो थालिरनि रोखोमाथ' सिनि सम्पा बिदिनो आथिया कल ओ बेबायदिनो जाहादि हायथा थालिर बेबायदि माखासे मानि दोंङो आरोखि खायफा थालिर फिथाइखौ जोंङो मैगंबो जायो आरो खायफाखौ जोंङो मोननानै फोमोन जायो आरो खि, खोनादों आदाया? औ आदसा आदानाव व आं दा नै औ आदानिसिमबो आं फंनैसो सोंलु सोंनो लुबैदों बे समावनो। थालिर फिथाइखौथ' आंङो खोन्थाबाय जानायखौ बेनि रोखोमखौ बे जा थालिर बि बिफांनि जा दना एबा थालिर बिफांनि जा बिलाइ बेफोरखौ जोंङो गोदोनि समाव बांसिनै बाहायोमोन आरो दाबो बाहायो। नाथाय थालिर दनानि बागै माबायदि बाहायोमोन गोदो थालिर बिलाइनि जा लाइजौ बिलाइ बेफोरखौ मायाव बाहायो आरो थालिरनि जा जोंहा दना बेफोरखौ जोंङो माबायदि माबा माबि जोंनि बानायनायाव बाहायनाय जायो बेखौ आदाया खोन्थानो हागोन ना?
अ हागोन फंबाय हागोन ।
औ
ओ थालिर होनना बुंङोबाथ' नोंथाङा बहुद थालिरा माबायदि बाहायो माबारै मा मारै ओंखारो बेनि बागैथ' फंबाया बुंलांखाबाय।
औ।
दा बे थालिर दना थालिर बिलाइ। बेफोरखौ माबायदिबा बा हायो बेनिसिम फंनैसो बुंनोसै
औ।
ओ गोदोनि समावथ' जोङो जेब्ला जोंहा दिस गैयामोन। नङा होमबा बै खमाव। गिस गैयि खमायाव दाद ओंखारसोबबाय ओंखाम जानाय हाबा खर्म'फोराव। बिदि कासफोराव अ अवान टाइम दिसफोरा माने। बै समाव गैसोआमोन माने गैयामोन आरो। बै समाव मा। खालामो। द। हा ना नै। दिस। बायदि बानायनानै बेवहायनो ओंखाम। खौ जायोमोन आरो। बेबायदि। गोदो बेबायदि सोलिबोदों आरो बेखौ आंबो मोनबोदों। उन्दै समाव जेब्ला आं क्लास। आं जेब्ला क्लास फर आव थायोमोन। बै समाव। जोंबो बेनिफ्रायनो। जों मोनदोंमोन आरो। बै समाव बेबाय। बि बाहायो आरो। आरो बे थालिर बिलाइखौ। खौ। जोङो थालिर बिलाइखौथ' जोङो मोदाय सिबिनायाव इसोरखौ सिबिनायाव। थ' जों बाउखायो नङा होमबा। आरो। थालिराबो गुबुन गुबुन दङ‌। जेरै आइथिया थालिर‌। सेनिसाम बा मोन थोर
औ
माल भग बेबायदि बेबायदि बायदि गैया होमबा फंबाय?
ओ दोङो दोङो आदा ।
अ बेफोरखौबो जोङो खायसेखौ इसोरनो होयो खायसेखौ होनो मोन ना होननानै होनाय जाया ।
औ बेबायदि फोथायनाय दङ आरोखि औ औ ।
ओय बे ओ जेरै जोङो आइथिया थालिर बेखौ जोङो इसोरनो बावनाय जाया ।
औ औ
बेबायदि ओमफ्राय बे आइथिया थालिरनि जिहेथुुबा मोनसे सिङाव थानाय बे माबा खौ मा होनना बुङो बेखौ ओ फस्ला
फस्ला औ औ आदा गोरलै जा औ सिंनि
खौथ' जोङो ओ बैसागो समावबो जायो आरो जानियावथ' नों गेजेर गेजेर जानाय बो जाबाय ।
औ औ
ओ बेखौ बेदरजोंबो बेदरदों जायो । आलुजों जायो बेबायदि गोबां रोखोम खोमनि एवनानै जायो आरो
औ औ
फंबाइया जाफेरबायना बेबायदि?
औ जाफेरबाय आदा जोबोर गोथाव मोनो आंथ' बेखौ ।
औ औ माने बेबायदि जानाय जायो आरो आरो जोंथ' दा ओ बेबायदि थालिरफोरखौ बेबायदि गायनानै फिथाइफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननो लाङो। दोनैथ' नोङो बाजाराव उरैबायदि सोलिदों थालिरनि दामा माने आखासे बेयाव साथि थाखा पन्सास थाखा बेबायदि सोलि दों आरो।
औ
बेबायदि ओ बुंनो थाङोबा थ' जोंनो थालिर बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद ओ गो नांथार होननानै जोङो बुंनो थांगोन नङा होमबा।
औ नंगौ आदा।
जोंनो नांथारगौ बायदि आरो बे थामलि बिफाङाव बे गुबुन दंफां लाइफांफोरनिख्रुइबो गोबांसिन दैखौ थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे
औ गोबां बिबांनि दैया बेवहायनो थायो आरोना।
औ थायो। थायो बेबायदिनो गोबां दै थायो आरो बेखौ माने मानसिफोरा बेनि फस्लाखौ ओ गोदोथ' नोङो खम मानसि जायोमोन गुबुन हारिनि मानसिफोरा नाथाय दा थ' नोङो नुनो मोनबाय। बिसोरबो माने बेखौ खौ जों जों समान समान जाफानायाव एसे गोरोबनाय बायदि नुहुरो आरो बिसोर
औ औ आदा नंगौ नंगौ।
स्ला जानायाव
औ थारानो।
औ बे आरो बे फस्ला खौ माने टाउनफोराव फाननोबो लाङो।
औ।
फान बे फस्लानिफ्रायबो फानना लांनानै फैसा मोनबोयो। बेजोंनो जोङो नां गौ बेसादफोरखौ सुुंफुंनो हायो नङा होमबा।
औ आदा नंथारगौ औ।
आरो बेै ओ मा होनना बुंङो बेखौ थालिर बिलाइखौ ओ बोरमाफोरनो मोसौफोरनो हानानै होनो हायो ओ बे थालिर बिदिनो गोबां बोरमा मोसौ फिसिनो हायो।
नंगौ आदा।
औ औ बेखौ जायो नालाय। ओ बेबायदि आरो। दा फंबाय ओ आं नोंथांनिसिम फंबाय नोंथांनिसिम
औ।
आं थिबाय थालिर बि दा जियानो जा फंबाय उन सम उन सम फोराव सौजुग सुबिदा मोनोब्ला फंबायजों फिन खेबसेबाव गुबुन मोन से आयदा लानानै रायलायफिनगोन मोनगोनखौ आसा खालामनानै आंनि फनखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ आदा गोजोननाय थाबाय आदा।
थाबाय फंबाय दे औ दे।